हेलौ औ नोंथां खोनादों ना औ नोंथां मा खालामदों
आं दा ओरैनो जेलायगासिनो दं
अ नोंथाङ माबा नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा
औ औ हायो नोंथां
औ आं नों औ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायावसो नोंथांनो सावरायनो होननानै नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन
औ नोंथां।
औ नोंथां ओमफफ्राय नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो ना मोना
आं दावबायनो जोबोद मोजां मोनो नोंथां
औ दा नोंथां आं बे दावबायनायनि सायावनो माने एसे सावरायनो नागिरदों आर ना नोंथांजों
औ औ
औ जेनेबा दावबायनाय जोङो दावबायोबा जोङो मा मा सोलोंनो मोनो बेफोरनि बागै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आङो नोंथाङा एसे फोरमायनानै औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां जों ज दावबायनानै मा मा सोलोंनो हायो
औ सावरायजायो
औ
ज जों दावबायनायखौ माने दावबायनाया जोंनि थाखाय माइन्डखौ रिलेक्स खालामनो बा गोबां दिडिफारेन्ट दिडफारेन्ट जायगाफोरखौ एक्सप्लर खालामनो थाखाय माने बिदियाव आरो गावनि ओ फ्रि टाइमाव टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय जों दावबाय जायो गो-ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिदिनो ओ गुबुन गुबुन कालचारफोरखौ मोनथिनो मोनो गोबां
औ
ओ नेचारजों कानेक्ट जानो हायो आरो गावनि औ गावनि स्ट्रेसफोरखौ रिलेक्स खालामनो थाखाय गावनि ओ हेल्टनि थाखायबो मोजां आरो।
औ नोंथां
औ नोंथाङा ओ मा मा जायगायाव दावबायखो दासान्दै?
औ खोनथानो हागोन नोंथां दाथ' नोंथां जोंथ' जेनेबा बुंनो थाङोबा जोङो न'आव ओरैनो थास्लाय स्लाय जोङो दावबायनांगौ नङा होनबा नोंथां।
औ
जेनेबा जों न'आवनो थाबाय थायोबाबो थ' जाखाया जेनेबा बायेरा जायगाफोराव थाङोबासो जोङो एसेबाबो सोलोंनो हायो नङा होमबा नोंथां। गुबुन जायगायाव मानसि फोर माबायदि थायो माबायदि जायो माबायदि गानो जोमो नङा होमबा।
औ
दा बिदिनि थाखायनो आङो दावबायनो गोबां मोजां मोनो आरो नोंथां
औ
दा दावबायनाय होनोबा आङो बिदिनो ओम शिलंआव थांबाय मेघालया मिज'राम बिदियाव थांबाय आरो नोंथां दार्जिलिंआव थांबाय।
उम
माने गुबुन जायगायाव थाङोबा गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। आरो मिथिंगायारि समायनाखौथ' बुंनोनो नाङा औ
ओमफ्राय नोंथाङा ओ लास्ट टाइम बहा थांदोंमोन मा जायगायाव बेरायहैदोंमोन नोंथाङा?
औ नोंथाङा आङो लास्ट टाइमाव मिज'रामाव थांदोंमोन नोंथां। जोङो माने औ।
मिज'रामनि ओ कालसारफोरखौ मिज'रामनि मानसि बा बिनि मिथिंगायारि नुथायाइफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ होनो हागोन नोंथां।
दे
जोंथ' जेनेबा मिज'रामाव थांनाय हिसाबै जोङो उम जोङो माने मिज'रामनि राजथावनि आइजलाव थादोंमा-थादोंमोन आरो नोंथां।
औ
ओमफ्रायो जोंथ' बे जायगायाव थांनानै माने बिसोरनि मानसिफोरा जोबोद माने मोजां आरो नोंथां माने मानसिफोरखौ गोबां हेल्प खालामो।
औ औ
जेनेबा जोङो बे जायगायाव थांदोंबाबो माने जोङो बेबायदि माने गोसोआवहाय जेनेबा जोङोगा बिदि हारसिं होननानै साननाय फैयाखै आरो नोंथां जों माने न'आवनो जोंनि जायगायाव बेरायदों बायदिसो मोनदों मानो होनोबा बिसोरनि मानसिफोरा माने गोबां हेल्प खालामदों जोंखौ जेनेबा जायगा बेरायनायखौनो होन बहायबा जों ओंखाम जानाय जेने बा जों बहायबा जेराव जों थादों बे जायगायाव माने जोंनि गोबां माने जोथोन लादों आरो नोंथां
औ औ ओमफाय बे जायगायाव जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाया माबायदि बेखौ खोन्थानो हागोन नामा
खोन्थानो हागोन नोंथां बिसोरनि गाननाय जोमनायाथ' गोबां समायना माने बुंनो थाङोबा जेनेबा गासैहाबो गावबा गाव गावबा गावनि माने गाननाय जोमनाय था खायो नङा होमबा नोंथां दा बिसोरनियाबो गान्नाय जोमनाय बुङोबा माने गोबां मोजां आरो नोंथां बिसोरनि जेनेबा ओ खालसारखौ नायनानै जों मोजां मोनदों बिसोरनि जानाय लोंनायखौबो जेनेबा बिसोरो बांसिनानो माने ओंख्रिफोरखौ बाङाय थाव होनानै सङा आरो ना नोंथां जों जेबायदि थाव होनानै जायो बिसोरो बांसिनखौनो बयेल खालामनानै जायो आरो दा बेफोरबायदि बयेल खालामनानै जायोबाथ' जोंनि थाखायनो हेलदि नङा होमबा नोंथां
औ औ जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां बइल जानाया
औ नोंथां दा बेफोरखौ नुयोबा माने जोंबो माने सोलोंनांगौ आरो नोंथां जोंनाथ' आजिखालि जोंनि जानाय लोंनाय फोराथ' बांसिनानो थावजों संनाय नङा होनबा जोंनो माने बिदि बइल ओंखाम जेबा ओंख्रि संनायखौथ' गोथाव अनो मोनखाया दा बे आरो नोंथां आमफाय नों थाङाबो आमफाय नोंथाङाबो औ
बे जायगायाव बोथोरा माबायदि गुसु ना एसे ओ माबायदि तामाने बोथोर-बोथोरनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ खोन्थानो हागोन नोंथां जोङो माने लास्ट थाइमावहाय जोङो बिदिनो फेब्रुवारि दानाव थांदोंमोन आरो नोंथां दा बै समावहाय माने उम बांद्रायबो गुसुद्रायबो नङा आरो ना नोंथां माने जों दा जेरै जोंनि जायगायाव था थायो बेबायदिनो माने एखेमोन आरो नोंथां माने बांद्राय माने गुसुद्रायबो नङा गरमद्रायबो नङा बिदि आरो बुंनो थाङोबा थ' जोंनि जायगाजों माने मिज'रामजों रुजुयोबाथ' बिसोरना बांसिन माने जोंनि गुसुसिन जायो आरो नोंथां मानो होनबा बिसोरना हाजो एरिया ना
औ
दा बेनि थाखाय माने गुसुमोन आरो नोंथाङा ओमफाय बेरायनो थाखायबो जोबोर मोजां मोनदों जोङो माने फ्रेस बार मोनजादों
औ औ ओ अमफाय बेयाव हा हाजो हाला बिदि वाटारफल बिदि दं दा
औ दङ' नोंथां दा वाथारफल होननानै बुङोबा एसे खम आरो नोंथां बेयावहाय
औ
औ दा जोङो बेर माने बुंनो थाङोबा मिज'राम जों आयजलाव जेराव बेराय दों माने बांद्राय गिद्रायबो नङामोन आरो नोंथां माने जायगाया जोङो बेखौ साननैजोंनो आरामसे माने बेरायनो हादों आरो जेनेबा हमनानै लादों मोनसे सल'मानस टेम्पोल होननाय दङमोन बेयाव जों बेरायहैदों ओमफ्राय स्काइवाख होननाय दङ ना बे जायगायाव जों बेरायहैदोंमोन आरो जेरावहाय माने जोङो माने भिउ पइन्ट आरो बे नोंथां जों जेरावहाय बेहाय थाङोबा माने फुरा मिज'रामखौ खौनो नुजोबो आरो नोंथां माने आइजलखौनो नुहरजोबो आरोना बेबायदि आइजल चिटिखौ औ आइजल चिटिखौ नुयो आरो
औ औ
दा बिदिनो माने मोनसे खिन्थु जोंखौहाय मोनसे जायगायाव टाइम फिनानै सम थोयोबा लांनो नागिरदोंमोन नोंथां जे साम्फाय होननानै बुङो बे जायगाखौ म्यानमार बरडार आरोना बियो
औ औ
त बेयावहाय माने बे जायगाया गोबां मोजांमोन माने कि नाथाय जों फेब्रुवारि दानाव थांनाय हिसाबै बे जायगायाव माने माने गोबां बिबार बारो आरो नोंथां माने बे नायनो गोबां समायना नाथाय फेब्रुवारि दानाव बे बिबारफोरा बारा मोन आरोना नोंथां माने जों इसे लेट थांनाय जादों दा बिदिनि थाखाय जों माने बे जाय गायाव नुहैयासै आरो ओमफ्राय जोंबो सानबाय जुदि जायगाया बिदि बिबार बारि नङाबाबोथ' नायनोबो बांद्रायबो माने समायनाद्राय जानाय नङा दां साननानै जों थाङासै आरो नोंथां
औ थाङासै आरो थांनाय जायासै आरो
ओहो थांनाय जायासै नोंथां मानो होनोबा जों जे जायगानिफ्राव जों जों जे जायगायाव थादोंमोन बेनिफ्राय माने एसे गोजान जायोमोन आरो नोंथां बे जायगाया ओंखायनो
अ अ
ओमफ्राय बे मा होनो बे म्यानमार बेखौ बारबानो म्यानमारखौ मोनखागोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां दा जों थांनाय जाया बेयाव थाङोबालाय मोजांमोन नाथाय जोङो सानबाय जुदि बिबार बारि गैयाबाथ' एसेबाबो माने जायगाया रानस्रावसो जागोन नामा साननानै जोङो आरो लामा गोजानबो ओमफ्राय जोंहा समनि एसे एसे आंखालबो मोन आरोना नोंथां
औ औ
मानो होनोबा जोंहा माने एसे थाब फैफिननांगौ जादोंमोन आरो न'आवहाय दा बेनि थाखायनो जोङो बारा गोबाव थानो हायासै आरो
औ औ जेबो नङा उनाव आरो सम मोनबाथाय थांफिननो हासिगोन
औ थांफिननो हागोन नोंथां
औ ओमफ्राय नोंथांमोनहा माजों दावबायदोंमोन बेसिम जोंनि आसामनिफ्राय
जोङो दावबायनायखौ होनोबा जोङो माने गुवाहाटीनिफ्राय आरो ना जोङो साइरां स्टेसनसिम जोङो ट्रेनाव थांदोंमोन माने ट्रेनजों थांदों थांदोंमोन बेनि उनावहाय जोङो टेक्सि लानाय जादों आरो नोंथां जोङो स्टेसननिफ्राय फ्राय ओंखारनायनि उनावनो माने गोबां टेक्सिफोरा माने नेनानै थाखायो नङा होमबा नोंथां बेबायदि जेनेबा दावबायनाय जायगाफोरावथ' बेबायदिनोसै जेनेबा उम टेक्सिफोरा नेनानै थाखायो दा बिदियाव माने जोङो टेक्सि लानाय जादों आरो टेक्सि लानानै जोङो आइजलसिम थांदों
औ ओमफ्राय बेसेबांसिम बेसेबां सम लायो बेसिम?
जोङो बुंनो थाङोबा उम जिनै घन्टाखौनो होननांगोन नामा नोंथां जोङो बिदिनो औ
फुंनिफ्राय आरो हरसिम आरोना सोरांफिन
औ सोरांफिनलायनाय जायो आरो नोंथां माने जोङो बेबायदिनो मोनाबिलिनि स्नि बाजियाव जोङो गाखोदोंमोन आरो नोंथां ट्रेनखौ। बेनि उनाव जोङो फुंनि जोङो साइरां स्टेसनावहाय फुंनि दाइन बाजि नङाबा स्नि बाजि ओ स्नि बाजियाव जों सहैनाय बायदि जादों आरो नोंथां।
औ औ
औ माने जोङो बांद्राय खस्थ'द्रायबो मोनासै मानो होनोबा जोङो ट्रेनावनो जेनेबा उन्दुनानैबो थांनो हाबाय नालाय नोंथां। दा जों बारा खस्थ' मोननाय मोनाखै आरो
औ दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा दिनैनि रायज्लायनायखौ?
जागोन दे नोंथां हबा नोंथां उनावहाय नोंथांजों सावरायफिननोसै दे।
औ दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे
औ